हेलौ
खोनादोंना नोंथां
खोनायाखैमोन नोंथां नोंनिखौ हेलौ
हेलौ
खोनाबायना
औ नोंथां एसे खरा रायलाय
खोनाबाय
औ औ
औ नोंथाङा फ्रि दा
औ फ्रि नोंथां
जों दा जेनेबा बर'फोरनि हाथाय बाजारनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै जेनेबा बर' फोरा गामि ओनसोलाव बा टाउन ओनसोलावबो बिदिनो दखान बा बायदिसिना होनानैहाय जिउ खुंनाय बिनि सायाव एसे रायज्लायसै नङा होमबा नोंथां
औ रायलायजायो नोंथां दे रायलायनो हागोन
दा ओरैनोथ' बिदिनो हाथाय होनोबा जेनेबा बाजार होनोबा जोंनि जेनाखि बर'फोर बिथांमोनाबो जेनेबा बिजनेस बा फालांगि फोथाराव माने गोबां दावगाबाय होननांगोन जों नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा जों गामि ओनसोलावबो जेनेबा हाथाय बाजारफोर नुनो मोनसै आरो
ओ ओ
मानि जेनाखि गामिनि सुबुंफोर बिथांमोना मानि गामियाव मोननाय जेनेबा मैगं-थाइगं बा न'आव गायनाय दैज्लांनि मेसेंनि मैगंफोर बेफोरखौ मानि फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
दा बेल' नङा गामि ओनसोलाव मोननाय जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर लाव अ सरि लावथ' मोना खुमब्रा थाइबें भिनदि, मैथा बेफोरखौ मानि फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै मेसें बोथोराव मोननाय आलु गरसि, कफि, गाजर, बुद मटर बेफोरखौ मानि फानहैनायखौ नुनो मोनो जेनाखि ओ जोंनि बर' गामिनि सुबुंफोर बिथांमोना मानि बिदिनो न'आव गायाब्लाो फायखारि हिसाबै गुबुननिफ्राय बायस'नानै जों हाथायाव फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बे बिथिङाव नायोबा जोङो जोंनि जेनाखि बर'फोर बा बर' गामिनि सुबुंफोर बिथांमोना मानि जेनेबा गोबां बिदिनो गोबां बिथिङाव दावगानायजों लोगोसे बिदिनो फालांगिरि जेनाखि खि फोथार बेवबो माने एसेब्लाबो दावगानायखौ जों नुनो मोनो आरो
आ नांगौ नोंथां
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नङा जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो फिसा फिसौ मार्केट बा बाजार दं नामा बा नोंथांमोननि गामियाव माबादि सुबुंफोरा बिदिनो बिजनेस खालामो मैगं- थाइगं बा बायदिसिना फानो बेखौ एसे नों नोंथाङाबो आंनो खोनथाना होदो दे
हागोन नोंथां दा बेनो नोंथाङा जोंनि गामियावबो बिदिनो माने फिसा बाजार जायो आरोखि ना नोंथां
औ
बिदिनो गामिनि ओरै गामि खाथि-खालानि बैसोरो माने बेलासि फुं बेफोरावहाय फैयो आरोखि ना ना बेदर मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जानाय गासिबो मोनजोबो आरोखि ना नोंथां
औ
दा बिदिनो जोंनि गामिनि माखासे माने सुबुंफोराबो माने बावनो माने मैगं-थाइगंनि द'खान ना बेदरनि द'खान होनानै माने जिउखौ खुङो आरोखि ना नोंथां
औ
ओम ओम ओमफ्राय आथिखालावथ' नोङो थांना थानो थाखाय माबा मोनसेखौथ' नोङो खालामनानै मानि ओ नख ' खरखौ सोलिनो थाखाय रांखौ खामायखानांगोन नङा होमबा नोंथां ओम बिनि थाखायनो मानि गामियावहाय बाजार फिसा थानायलाय बेवहायनो मानि द'खान होनानै जिउ खुंनायखौ आङो नुदों आरोखि ना जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौहाय
औ
औ नोंथां आ ओमफ्राय नोंथाङा ग'लाफोरखौहाय उनावहाय माने ग'लादारफोर जानो गोसो नामा?
उनावथ' सानदोंमोन साननाया जेनेबा ओरैनो। जोंना गामियावहाय माने बिदिनो। सानाव बिदिनो जाग्रा माबा दं आरो बिदिनो बाजार फिसा बिदिनो मोनाजासे जाया बिदिनो बेलासिसिम थायो आरो बे बाजारा।
औ।
बेवहाय माने मोजां गिदिर बिदि दखान गैया बेखायनो आंङो गोसो जादों मा। बेफोर माने एसे गिदिर नायथावथाव बिदिनो। दखान खालामनो हायोबा मोजां जागौमोन सानो आरो आं।
औ नोंथां।
दा जेनेबा गोबां मुवा बेसादखौहाय मोनजोबनाय बादि। जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल। ओनसोलनि सुबुं बिथांमोना जाहाथे गोजान गोजान जेनेबा बिदिनो मारकेट बा। हाथाय बिफोराव थांनांङि बादि जेनेबा बेवहाय इसे नांगौ जानाय मुवाफोर जेनेबा। गोबां बिदिनो जोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जायो नङा होमबा।
औ नोंथां।
गासैबो मुवाफोरखौ लाबोजोबनानै बिदिनो। फानफैयोबा माने मोजां जागौमोन सानो आरो आं। दा आं उनफ्राव बिदिनो समफोरा। मिलायोबा आं गोसो जादों आरो बेवहाय मानि मोजां बिदिनो मोनसे। गला खुलिनो नोंथां।
उम उम।
दा बेल' नङा नोंथां जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो। बाजारफोर फिसा फिसौ बिदिथ' नुखायो जोङो गामि ओनसोलाव नोंथां नङा होमबा।
औ।
दा बेवहाय दाउ बेदर अमा बिदिबो फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
अमा बेदर दाउ बेदर बिदि फाननायबो जों नुनो मोनो।
ओम।
दा बिदिनो। बारा सेल जाया थेवब्लाबो माने मानै माथाम बेफोरो माने। फिक्स सेल जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
जेरावनाखि बे दाउ दानग्रा जे बा अमा दानग्रा बिसोरो माने इसेब्लाबो।
औ।
रांखान्थि जौगानायाव मुलाम्फा मोनो आरो।
औ आदसा नोंथां ओ नोंथांमोननिजों। खोनायाखै नोंथां।
औ खोनादों दे।
अ नोंथांमोननिजोंहाय अमानि बेसेना बेसेबां जेनेबा से किल'आवहाय?
ओरैनोथ' जोंनि जेनाखि गामि।
ओम।
बे गामियाव मानि थामजौनि फान्नायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ औ ओमफाय औ।
थाङो अब्ला बाजार नायै बाजार बिदिनो ब्रैजौ बाजौसिम जोङो। फानहोनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ औ।
नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि एसे फोरमायलाय।
अ नोंथां बिदिनो जोंनि गामियावबो थामजौनि मोननाय जायो आरोखि ना। ओमफ्राय बिदिनो टाउनफोरावहाय। मार्केटफोरावहाय बिदिनो नों होननाय बायदियानो ब्रैजौ। बा बाजौ बेफोरबादि लायो आरोखि ना। नोंथां औ। ओ नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
दा ओरैनो मार्केटा नोंथांमोननि बेसेथो गोजान जायो
ओरैनो गामिनि जोबथारनायावनो जायो नोंथां जोंना बे जेनाखि मार्केट बा गामिनि बाजार बेयो माने मोनाजासिम जाया थेवब्लाबो माने बियो बिदिनो फासथा सयथासिम जायो आरो नोंथां
अ आतसा आटसा
गामिनि गासैबो जेनाखि सुमगुरमानि बेवहाय बाजार खालामहैनाय जों‌ नुनो मोनो जेनबा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा जेनेबा मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै जेनेबा बेदर ना बे माने बे बाजारावनो गासै सुबुंफोरा बिदिनो बायफैनायखौ जों नुनो मोनो
ओम ओम
बा सोरबाबा बिदिनो बरा सब सिंग्रा बेफोरबायदि फानो दा गामिनि सुबुंफोरा मानि गावजों गाव लैहोर लैहोर जालायो सोरहाबा माबा मोनसे न'आव मैगं गैयाबा गुबुननि मैगंखौ बायनाय बेफोरबायाददि जों नुनो मोनो आरो जेनाखि गामिनि बाजार बेवहाय दा बेल' नङा मानि गामियाव फाननायनि अनगायैबो मानि गुबुन गुबुन जेनेबा खाथि खालानि जेनाखि बाजार बेफोरावबो मानिे फानहैनायखौ जोंनि जेनाखि बर' गामिनि सुबुं फोर बा फालांगिरि खालामग्रा सुबुंफोर बिथांमोनखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेनेबा बेयाव फाननायनि अनगायैबो गुबुन दाबसे बाजाराव फाननाय बेफोरबायदि नुनो मोनो बेफोरबायदि फाननायनि गेजेरजों माने गावनि जेखि रांखान्थि मुलाम्फा बेखौ एसे बांहोनाय बा बांहोनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ दाथ' गामि ओनसोलावथ' नोंथाङा फ्रेस फ्रेस मैगंफोर मोननाय जायो नङा होमबा
औ औ
जेनेबा न'नि गोबोरखि हासारजोंनो मानि बानायनाय मैगं थाइगंफोरखौ मोनोना लकेलनो
औ ल
बिदिनो बाजारफ्राव फायखारिफोरनियाव बायोबाथ' मेडिसिनजोंहाय मानिे बानायनाय बेफोरखौसो मोनो नङा होमबा नोंथां दायो गामियाव बायनाय बा हाथाय बाजार मार्केटफ्राव बायनाय बे बेफोरनिख्रुय बाजार गामियावहाय बायनानै जानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होमब्ला नोंथां देहानि थाखाय
बुंनो थाङोबाथ' जेनाखि बाजार मेन बाजार बा जेनेबा गामि ओनसोलाव फाननायनि अनगायै जेनेबा मेन बाजाराव फाननाय जेनाखि मैगं थाइगं
औ
बिथांमोना फाननाया माने जाखाथारो आरो बिदिनो मेडिसिननि बा माबा मोनसे मुलि होनाय बेफोरबायदि जाखा थारो आरो बिसोरनि मैगं सुबुङा माने नायनो मोजां मोजां जाथाव जाथाव जानो हागौ ना नाथाय बिसोरो मुलि होनायनि जेनाखि आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो बिदिनो गोबां आबाद खालामोबा मुलि होयोना मैगं थाइगङाव
औ नंगौ
बेफोरबायदि मैगं थाइगंआव मुलि होनायखौसो जों बाजारनिफ्राय बायना लाबोयोबा बेफोर मुलि होनायखौ जों मोनजानो गोनां जायो आरो दा जेब्ला जोङो गामि ओनसोलाव फाननाय मैगं थाइगंखौ बायनानै नोंथाङा न'आव संनानै जाफैगोन
औ
अब्ला देहानि थाखायबो जेबो खहा गैया आरो नोंथाङा देहानि थाखाय मोजांसो
नंगौ
माबा आरजिनो हागोन आरो जेनाखि नांगौखिनि सक्ति बेफोरखौ थाजा थाजा मैगं फानो नालाय
उम
दा बेल' नङा जेनेबा बेफोर मैगं थाइगंनि अनगायैबो जेनेबा ना नायाबो नायनो थाङोब्ला जों गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि सालानि ना बेफोरखौ फाननाय नुवा
औ औ
बिलो दैफ्राव मोननाय बिदिनो ना गोरलै जेनेबा बिसना दरथा बिदिखौ फाननाय नुयो बुंनो थाङोबा ना फिथिखि ना बालाबाथि ना गोरै नाास्राय बे बेफोरखौनो मोननो थाङो आरो गामियाव दा ओरैनो नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव मा मा ना मोननाय जायो?
बिदिनो नोंथां ना थुरि ना बालाबाथि नास्राय गोरै थेंगोना सिंगि मागुर खावै बेफोरखौ मोनो आरोखि ना नोंथां
औ औ
औ दा नोंथां ओ जोंना टाइमाबो फै फै फैबाय समनि आंखाल दा लाखिथ'सै नोंथां दे।